हेलौ हेलौ खोनाबाय दा नोंथां औ खोनादों औ खोनाबाय आंबो खोनाबाय औ औ औ जों होनबा दायो माने बर'फ्रा बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव मा मा आबाद मावो जों बिनि सायाव सावराय नोसै ना एसे नोंथां
औ सावराय
औ सावरायजागोन नोंथां औ औ होनोमबा नोंथाङा एसे जागायग्रोदो नामा
ओ बर'फोरनि आबाद मावनायनि बागैना नोंथां ओ जोंना ओ बर'फोरा बिदिनो दैज्लां मेसें ओ आबाद मावो
मावो औ औ
ओ बिदिनो दैज्लां बोथोराव ओ माइ गायो यो ओमफ्राय गुबन माबाबो फानलौ जोगोनार बेफोरखौ
जोगोनार बेफोरखौबो गायो आरो औ औ दैज्लां बोथोरनि औ
मेसेङावबो बिदिनो गोबां
आवबो बिदिनो गोबां मैगं गायो औ औ
औ ओमफ्राय ओ खायफाया ओ मेसेङावबो आरो माइ गायो आरो दै माबानिफ्राय थिखांनानै
थांनानै औ नंगौ औ औ लोगोसे नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव मानि मेसें बोथोर बोथोरावल' माइ गायोना दैज्लां बोथोरावल' माइ गायनायखौ नुनो मोनो
अ माने ओ दै ज्लाङाव बयबो गायो ओमफ्राय मेसेङाव बिदिनो न'खरसे न'खरनै गायो आरो
से न'खरनै गायो आरो औ औ नंगौ नंगौ
औ नोंथां
नोंथांमोननिथिं मेसेङाव गायोना गाया औ जोंनि ओनसो लाव गायो माने खायफा खायफा गायनायखौ नुनो मोनो आरो माने जायफ्रा माने मेसें बोथोर राव दैनि अभाब गैया माने बिसोरखौ जों माने मे सें बोथोराव गायनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे माने दैज्लांआवनो जों बांसिन गायो मानो होनबा दैज्लां समाव हाय जोंहा मानि दैनिबो आं खाल गैया आरो लोगोसे माने बे समावनो मयबो बांसिन माने माइ गायनायनि बोथोरखा खाय माने बाहायनो गायनाय जायो आरोखि नोंथां मानो होनबा मानि औ माइयानो जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे जोंनि ओ थांनानै थानायनि बा गावनि न'खरखौ सालायनानै लाखि नि मोनसे ओ मा होनो बेखौ मोनसे खामानिमोन आरोखि नोंथां औ मोनसे बा खामानिबा मोनसे आबादमोन आरोखि बेखायनो माने दासिमबो माने बेफोरबादि ओ मा होनो आबाद मावनायफ्रा माने दासिमबो जोंनि बर' ओनसोलाव बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जों बेखौ नुनो मोनबाय थायो आरोखि नोंथाङा लोगोसे माइनि अनगायैबो बेबो माने गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो जुंखाम थाबाय बेबायदिनो फाथो थाबाय बेबायदिनो सिबिं सबाय बेफोरबायदि रोखोमनि आरोखि जेरै फाथो फाथो फाथोखौबो जों माने जोंनि बांसिनानो माने बांसिन माने फाथोनि गायनायनि मेन बोथोरानो जायो जबाय मा दैज्लाङावसो जों गायहैगोन जाय जों माइ गायनायनि सिगां जों दुब्लियाव बे हा हाले एवगोरनानै माने बे फाथोनि बेगरखौ बे खौ जों फोनानै लानाय जायो आरोखि नोंथां औ जेब्ला फाथोआ एसे एसे जौहाङो अब्ला जों बेखौ माने सामदांनाय होनो जोंनि ओनसोलाव जेखौ माने फाथोनि हाग्राखौ जों फुनानै होनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां औ लोगोसे बेबादिनो जेब्ला फाथोआ देरो देरनाय समावबो जों माने एसे मुलि होयो एम्फौ एनला जायैनि बेबादिनो औ आरोखि नोंथां ओमफाय बेरा होयो औ लोगोसे जेब्ला फाथोआ देरो अब्ला बेखौ जों हाना बजा खानानै बिदिनो मा होनो औ मोनसे हाखर बा फुख्रि बा बबेबा मोनसे बोहोग्रा जायगा दै गोनां माने बेखौहाय सोमनो लांनाय लाङो आरोखि नोंथां ओ जेब्ला सोमनाय समावबो माने औवा खामि बा औवा सैनानै गोलाव गोलाव औवाखौ दानखबनानै माने बेखौ हालथाबा हालथा लारि लारि हालथा थुनाय जायो आरोखि नोंथां जेब्ला हालथा थुखाङो अब्ला बिनि सायाव माइ जि बायदिसिना माने दा ओह मानि बिलाइफोर होननानै बेखौ खोबसिबनानै नैजि बा थामजि दोननाय जायो जेब्ला बिदि सम दोननाय जायो अब्ला माने बे फाथोआ माने मा सुजानो मोजां जायो आरोखि सुनो सुनो सुनायनि सम जायो सुनायनि सम मानि फाथो सेरनायनिफ्राय माने फाथोनि बेेखौ बोखावनो माबा जायो सम जायो आरोखि जेब्ला सम जायो अब्ला जों बेखौ फाथोखौ बिदिनो बोखावखांना आलादा खालामखांनानै फाथो सेरनायनिफ्राय बिदिनो लाम नाय जेब्ला फाथो बेेखौ लामहैनाय जायो न'आव लांनानै औ जेब्ला लाम होयो जेब्ला रानो औ बेखौ जों बारफ्राव फाननानै बिदिनो जोंनि बर'फ्रा जोंनि एबा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव थानायफ्रा गोबां रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनदों लोगोसे फाथो बेजेनि अनगायैबो फाथो सेरना होनना जेखौ बेखौबो फाननानै माने रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां दा नोंथाङा माबा सोंनो बिनि सायाव
औ सोंगौमोन नोंथां ओह माने आङो माइ गायनायनि बागै सों
बागै सोङोमोन औ बेखौ माने माबोरै गायो औ औ औ औ औ दा औ
औ
दा माइखौ मारै मारै गायो होनबा माने माइ गायनाय आं जा मोनथिगौ बा बेखौथ आं बुंनोसै नोंथां आंनि मेगनजों नुनायखौ आरोखि माइखौ गायनो थाखाय बा सिगांनो जों खोथिया नांगौ खोथियाखौ जों बबेनिफ्राय मोनगोन माइनिफ्राय मोनगोन ना नोंथां माइ बेगरनिफ्राय औ माइ बेगरनिफ्राय जों खोथियाखौ जों मोननो थाखाय सिगांनो जों माने मोनसे हा हाखौ जों हाल एवगोरनानै लाग्रोगोन खोथिया खुबैनो थाखाय बेनिफ्राय जे खोथियाखौ जों माइखौ जों खुबैगोन बेखौ जों माने साननै साननै बा सानथाम मानिे बेखौ दैयाव सोमनानै दोनग्रोनाय जायो नों थां जेब्ला दोनगो ‌दैयाव स सोमनायखौ जों बोखांनानै ओ जेब्ला सनै सानथाम जायों ‌अब्ला बेखौहाय जों जि जायगायाव जि दब्लायाव ‌जि हायाव जों बे माइखौ खुबैगोन बेहाय माने जों बेखौ खुबैनानै दोननाय जायो जेब्ला से दाननि बारै रो बा से दान खावसे जायो अब्ला जों बेखौ गायनो थाखाय माने जों फुनाय जायो आरोखि नोंथां औ गायनो थाखाय ज जों मोनसे हाखौ जों रेडि खालामना लाग्रोनाय जायो जे जायगायाव गायगोन जों बेखौ हालेवनानै जों लाग्रोनाय जानाय जायो आरोखि नोंथां ओ मोजाङै जों बेखौ हालेवगोरनानै जों लानायखौ नुनो मोनो बिदि बिदिनो खेबसे आव ओरैनो हालव्रोनानै लायो मफ्राय बिनि उन सेकण्ड टाइम हालौवो आरो जेब्ला गायसै अब्ला बेहाय आरो खनसे मोजां हालेवनानै दैफोरखौ समान होनानै जों बेखौ हाफोरखौ समान खालामनो गायनाय जायो आरोखि नों थां जेब्ला गायखाङो अब्ला जों मानि मोज जाङै दैफोरखौ जगार खालामनो औ खोनादों नोंथां खोनागासिनो खोनादों ना नोंथां औ खोनादों
औ दे बुंलाय औ
औ दे बुंलाय औ औ औ बेबायदिनो माने जेब्ला टाइम जायो अब्ला माने बिदिनो जेब्ला मा मा होनो बेखौ जेब्ला जि दिन बा जिबा दिन बा नैजिदिन थाङो अब्ला मानिे माइआ गोसोम जायो बा एसे मा होनो बेखौ सोमखोदै जाबोनो हमो आरोखि जेब्ला बेबायदिनो औ औ जेब्ला बिदिनो देरै देरै देरनानै माने बिदिनो बैसोबा सम हानायनि सम जायो अब्ला जों बेखौ हानानै माने मारा होनाय जायो आरोखि खायसे खायसे बिदिनो मा होनो मेसिनफोरजों मारा होयो खायसे खायसे बिदिनो मोसौजों मारा होयो आजिखााल बांसिन मोसौखौनो मारा होनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां आरो खायसे खायसे दैज्लांनि अनगबो म मेसेावबो माइ गायनायखौ जों नुनो मोननाय जादों अ नोंथांमोननि ओनसोलाव माइखौ मा रोखोमै गायनाय जायो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनाबो बिदिनो बिदिनो गायो एखे रोखोमानो
रोखोमानो औ औ
अ खोथियाखौ बिदिनो माने ओ माइज्लि होनो ना बेखौ माइ दोननाया?
माय दोननाया औ नंगौ नंगौ
ओ फो खोथिया फोनो थाखाय औ बिखौ सोमना दोनो सोमनानै बिदिनो
नानै बिदिनो नोंसोरनि बायदिनो
फोनानै ओमफ्राय अ बे खोथ अ
अ औ
फज'बाथि महर लायो बिदिनो अ दान मोनसे
मोनसेनि बाहाय बारा लायो आरोना
होमबाना बेखौ
होमबाना बेखौ फुनानै गायनाय जायो आरो औऔ नंगौ नंगौ औ औ लोगोसे बिदिनो ओमफाय औ औ लोगोसे नोंथांमोननि ओनसोलाव मानि बारियाव मा मा आबाद बा मा मैगं फोरखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां?
अ जोंनिया बिदिनो अ बारिफोराव जिंखा गायो लेस्रा गायो ओमफ्राय जोगोनार गायो बाने लाव गायो
औ औ औ ओमफ्राय बिदि भिन्दि गायो औऔ आरो
ओमफ्राय जोंना माबाबो मा होयो
ओ
बग्रि फिथाइआ बिलाथि बग्रिया बेफोरनिबो आबाद खालामो आरो ओमफ्राय ड्रेगन फ्रुइटा बेनिबो
औ नंगौ नंगौं। औ बेबायदिनो आरो नोंथांमोननिथिं बिदि खालामो ना औ खालामो जोंनि ओनसोलावबो मानि मैगं मैलायाबो मोनसे आबाद नालाय माने बेफोरखौ मानि खायसे मेसें बोथोर दैज्लां बोथोर जों माने जों आबाद मावनानै जाग्रा एाथ' मैगंनि आबखौ जों मावखानायखौ मावखानांगौ नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जेरैहाय मैगं बारियाव गायनाय आबाद होनोब्ला जों जेरै बिदिनो नोंथाङा जेरै बुंलांबाय जिंखा थाबाय फान्थाव थाबाय बेबायदिनो लाफा थाबाय लाइ सनाफोर मुलाफोर आलुफोर बेफोरखौ जों गायनायखौ जों माने नुनो मोनो आरोखि नोंथाङा लोगोसे लाव खुम्ब्रियाथ' माने जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थाग्रााख नङा औखुमुरियाव थाबाय थादाखा औ बेफोरखौबो गायनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां लोगोसे माने दाथ' माने गोबां रोखोमनि आबाद बेफोर मावनाय गोदान गोदान आबादफोर मावनाय नुनो मोनसै जेरैहाय ड्रागनफ्र जेरै नोंथाङा बुंबाय बे ड्रागननि फिथाइ जों बेफोरखौ गायनायखौ जों नुनो मोनो औ लोगोसे बैग्रिनि आबाद ज बेफोरखौबो खालामनायखौबो जों नुनो मोनसै आरोखि नोंथां। औ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आबाद आरोखि औ जाय जेखौ मोजां मोनो बेखौनो आबाद मावनायखौबो जों नुयो जेरै लोगोसे आरो बिनि अनगायैबो जों जोगोनारनि आबाद मावनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनसै आरोखि नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिखौ मावो नामा नोंथां औ जोंनिथिंबो बिदिनोनो आबाद मावो ओमफ्राय जोंनिथिं खुसेरनि आबाद आसा औ औगौ जोंनि जोंनि ओनसोलाव माने खुसेरनि खुसेरनि आबाद मावनायखौ नुनाय जाया आरोखि नोंथांं साफा सानै न'खरफ्राव माने सोरबहाबा जानो थाखायल' माने बे खौ गायनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां
औ जोंनिथिं माने बे खुसेरखौ फार्स्टआवनो आबाद मावनानै उनाव ओमफ्राय एसे बोरायहांबा खुसेरा बोरायहांबा गय गायजोबना होयो बिनि थाखायनो मावनाय जायो
थाखाय ज थाखाय दा हबा नों नोंथां जोंना थाइमाबबो जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
अ नोंथांजों राय्लायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ आंबो नोंथांनिफ्राय मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय
नो मोनबाय औ
बिदिब्ला जों दोनथ'लायनोसै ना नोंथां